हेल'। हेल'।
औ खोनादों दे बुंनायसाय औ खोनादों।
नोंथांजों एसे दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन आरो।
अ दे रायलाय जागोन दे।
अ माने नोंसिनि गामिखै बा नोंसिनि ओनसोलखै ओ माबा बेरायग्रा जायगा दं नामा बेबायदिनो जेराव थाङोब्ला गोसोखौ सान्थि मोनो मायण्डआ फ्रेस जायो बेफोरबायदि जायगा दं नामा?
औ दङ जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि गामिनि ओ बा किल'मिटारसो गोजानाव मोनसे बिदिनो ओ निजोम ओ हाग्रा जेराव ओ हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय जिब जुनारजों बुंफबनाय दावमा दावसा। जों बुंफबनाय बेबायदि मोनसे जायगा दङ। जुदि नों ओ बेरायनो गोसो जादों अब्ला आंजों कन्टेक खालामनानै बे जायगायाव बेरायफैनो हागोन।
अ माब्लाबा थांगोन दे सम मोजांफोर लानानै।
दे जे औ थांफेरबाय जोबोरैनो मोजां हा
मा-मा मोननो हायो बेयाव? मा-मा नुनो मोनगोन?
बेयाव ओम जोङो नुयो हाग्रानि जिब जुनार जेरै मैदेर मै ओ ओ दाउ जेरै दाउराइ ओ गोबां रोखोमनि माने जिब जुनार फोर दङ खिन्थु ओ सम लानानै सम बिसोरो ओं- खारो। जेब्ला जों ओ बबेबा समाव थाङोब्ला अबेबा-अबेबा जिब जुनारखौ जों नुवाबो जानो हागौ आरो अबेबा समाव जोङो ओ जिब जुनार नुयो मानो होनोब्ला बिसोरबो सम लानानै सम गांसो जानो ओंखारो नालाय बियो गावबागावनि खाफालनिसो खोथा ओ जुदि नोंथाङा बे जायगायाव ओ थाङोब्ला जोबोरैनो गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन नों जेरैबायदि सिगाङाव बुंदोंमोन बेबायदि गोजोननायखौ नोङो मोनगोन होननानै आं सानो
अ बे हाग्रानि जिब जुनारा मानसिखौ जेबो एटाक खालामा नामा?
ओहो खालामा बेयाव ओरैबायदि थांनांगोन माने बेयाव ओ जोंखौ बिसोरनिफ्राय ओ रैखा खालामनो थाखाय माखासे हाग्रा बिफाननि मानसिनि थांफाखायो किस बिसोरनि बिसोरनि जुनैनो जों बैसोर बेफोर जायगासिम थाङो बा दावबायहैयो बेवहाय जेबो बेफोरबायदि गोहोम खोख्लैनायखौ दिनैसिम नुनो मोनाखै
मोननो हायो जों माखासे हाग्रानि मैगं जेरै मा केेरादाफिनि दाब दाब जायगायाव खेरा दाफिनि आरो दाब दाब जायगायाव माथि गालदाब बिदिनो ओ लाफा सायख दौस्रेम हाग्रानि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मोननो हायो आरो बेयाव आमलाइ आरि मोननो हायो खिन्थु ओ मोनसे खोथाखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ जुदि बे हाग्रा ओनसोलनि बेफोर बुस्थुखौ मोनोब्लाबो बा मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाइ खौ मोनोब्लाबो जों बेखौ ओ गावनि जाय कायाव लाबोनायनि माने जेबो ओ ओ माबा गैया माने ओ मोनथाय गैया नों जायगायावनो जुदि आमले फिथाइ ब्रिनि गेजेर जेर आमलाइ फि थाइ जानोब्ला नों जायगायावनो जिखिनि हायो नों जाबोनांगौ बेखौ न'आव लाबोनायनि जेबो मोनथाय गैया आरो बेजों लोगोसे नोङो बेहाय नुनो मोनबावगोन जेरै हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै बेयाव बायदि रोखोमनि ना नो मोनगोन माने बिराद गिदिर गिदिर मोजां मोजां ना नायथावना नायथावना नुयो खिन्थु हमनायनि जा जेबो मोन्थाय गैया खालि जों नों थांनानै नायनोल' हागोन।
थांनाय जा थांनाय जाबा कन्टेक्ट खालामगोन दे।
दे फैनो हागोन। ओ बिनि अनगायै आं नोंनो माखासे खोथा ओ खोन्थाखानोसै सि गांङावनो बेयाव थांनाय नि ओ खाबुफ्रा जोबोद मोजां। बेहाय बै जायगासिम सहैनो थाखाय जायगानिनो माखासे ओ लांगिरि ओ बिथांमोन दंखायो आरो गारिजों थांनो हायो ओमफ्राय बिहाव नों थांनानै बा बेरायखांनानै नों जुदि एसे जिरायथ'नाय समफ्राव माबाफोर जानो लोंनो गोसोब्रा नों मोज आरामसे न'निफ्रायनो फिथाइ सामथाइ जाग्रा लोंग्रा ओंखाम बा बेदर बायदि मैया लांनानै बे जायगायाव जिरायनानै जा हैनो हायो। आरो बे जायगायाव ओ जाहैनाया मोन से जोंहा ओ नियम दङ माने बेयाव जाहैब्लाबो माखासे जाखोन्दा मुवा बेसाद प्लास्टिकफोरखौ बेयाव गारबोनो मोना आरो मोजाङै साखोन सिखोनै खालामफिननानै ओ न'सिम लाबोफिननांगौ जायो।
उम। आरो बेनि अनगायै बेलेग गुबुन जायगाफोर दंबावो नामा?
औ दं। ओ बियो जाहैबाय एसे हाजो जाय गा खिन्थु बेयाव नोङो जिब जुनार बा ओ बायदि रोखोमनि दाउ बेफोरबायदि नुनो मोननाय नङा। बेयाव जाबाय ओ हाजोनि फाय बोहैनाय दैमा दं एसे गोजानाव हाजो बेयाव ओरैबादि माने दैया गुसु सु जेराव नों गरम नै दाथ' गरम बोथोर ना? ओ गरम बोथोराव बे जायगायाव थायो होयोब्ला एबा थांङोब्ला बा दुगैहैयोबा एसेबाबो बिराद गोजोननाय मोनो आरो गावनि गोसोखौ बा जायगाखौ नुनानै माने जों जि गरम समाव एबा गोलोम बोथो राव जिबायदि जायगायाव जों थांनानै गोजोननाय मोनो बेबायदि जायगायाव जायगायावबो नोंथाङा बेरायफैनो हागोन बेबायदि खाबुआबो जोंनि ओनसोलाव दनङ।
हेलौ
खोना खोनायाखै? हेलौ अ नोंथाङा दावबायनानै मोजां मोनो नामा?
औ आं जोबोरैनो मोजां मोनो आंथ‌ सिगांनिफ्रायनो बा उन्दै समनिफ्रायनो आंङो बिमा बिफामोनजोंबो जेब्ला जों फरायनाय सममोन बे समावबो जेब्ला जुलाइ मासाव जों ओ बन्द' मोना मोनोना बे समावहाय जोंखौ ओ न'खरनि गारजेनफ्रा बबेबा ओ मोजां जायगा बिदिनो निजोम जायगा बेफोराव एसे एनै बेरायबोनो मोनबोखादों आरो बिमा बिफाजोंबो बेबाय बिदिनो आंङो उन्दैनिफ्रायनो बेरायनाय हिसाबै आंङो दासिमबो बेरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेरायनायजों लोगोसे ओ माखासे नों गोसो सिङाव माखासे ओ साननानै थानाय बा माखासे मिजिं हाबिलाफोरखौ माने मावफुंनो मावलां नो थुलुंगा मोननाय बेफोरबायदि ओ गोहो मोनो माने गोसोखौ मोजां मोनो आरो।
अ
नोंथांङाबो बेरायनो मोजां मोना मोनोना बिराद?
औ जोबोद मोजां मोनो।
नोंसिनि ओ ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ बेरायथाव बा मोजां गोसो बोनो हाथाव जायगाफोर दंङ नामा?
औ दंङ जोंनिखेबो दंङ जोंनिखेबो बिदि हाग्रायानो दं माने गोदोनि दिनावथ बरफोरा हादान सिफाय सिफायसो थाबोखादों नालाय हाग्रा सेर सेरसो थाबोखादों बेनिखायनो जोंनि खाथियावबो बर' बांसिन बर' गामियानो हाग्रा सेरावनो जाखायोे जोंनि जेरावबो हाग्रायानो दं आरो जोंनि बेयाव बे हाग्रायाव थांनो थाखायबो ओ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय पारमिसन लाग्रोनो गोनां जायो आरो जोंनि बेयावबो गोबां जिब जुनार नुनो मोनो।
जेनेबा मा मा जिब जुनार जुनो बुनो एसे खोन्था बुंनासाय। औ
बेयाव मैदेर मै खासेव आरो ओ दाउरायाइ धनेस दाउ मोख्रा बिदि गोबां नुनो मोनो आरो।
बेखौ जेब्लानो थांगोन अब्लानो नुनो मोनगोन ना ओ सम ओ खाफाल लायै खाफाल गावबागाव नुनो मोनो?
ओ मैदेरफोर खथ' नु बाय थानायानो जायो नाथाय बे मैफोरखौ बांद्राय नुनो मोना आरो। उम बे मैदेर खासेवफोरखौ मालाबा सम लानानैल' नुनो मोनो। मैदेरफोरखौ नुनो मोनखागोन आरो।
होमब्लाथ' जोबोद नायथाव जोबोद साबजाथाव जायगा सानसे सम लानानै थांगोन दे। बिनि अनगायैबो ओ ओ आरो गुबुनफोर बेफोरबादिनो नायनो समायना जायगाफोर दंबोयो नामा नोंसिनि ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जायगाथ' गैला बे हाग्रायानोसै गुबुन जायगा गैला।
अ। बेजों लोगोसे जोङो ओ बेरायनाय बेफोरबादिजों जोङो जोंनि ओ माखासे ओ नुनो मोनै जायगा थांनो मोनै जायगाफ्राव बेरायहैनो मोन्ला गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होनबा?
औ मोनो।
खोनादों ना? बेजों लोगोस ओ नोंसिनि बे ओनसोलनिफ्राय दैसाफोर बोहैबोनाय दैसाफोर दङ नामा?
औ दङ।
अब्लाथ' बेयाव बायदि रोखोम ओ ना आरि हाम' आरि मोनोना?
औ मोनो।
नोंथाङा ना गुरनो मोजां मोनो नामा?
मोजां मोनो मोन्नाया सम बाजै गुरहैयो जोंबो। बांद्राय टाइम मोनदों।
मा मा मो मा मा ना मोनो जेनेबा बे थ' हाग्रा ओनसो ओरै ओ हाजो हाजो जायगानिफ्राय बोहैबोनाय गुसु ओ मोजां जाखागोनदां दैयाना?
औ जोबोद मोजां बेयावनो दुगैहैयो जोंबो
आरो ओरै हाग्रा ओनसोलाव ओ गोबां नाथुर बा नाथुर फिसा बेफोरखौ मोननाय होननाय खोनायो नोंसिनि ओनसोलावबो मोनो नामा बिदि?
औ मोनो बिराद मोनो। हेलौ।
औ खोनादों ना?
औ माने नेटा एसे स्ल' जादों मोजां खोनायाखैमोन क्लियारलि। जोंनिथिंबो मोनो बेबायदि नाथुर जुनाय नाथुर गिदिर नाथुर बिमा नास्राय गासिखौबो मोननो हायो।
जोबोरैनो मोजां होनबा जोंनि ओनसोल। सोलावबो मोनो जोंनि ओनसोलावबो खाथि खाला गोबां ओ दैसा दं बे हाग्रा ओनसोलनिफ्रायनो बोहैबोनाय दैसा दं ओ बेफोरावबो ओ गोबां रोखोमनि ना ओ जा गोबां जातनि ओ ना नाथुर इफोरखौ मोननो हायो आं जोबोद मोजां मोनो। गुरहोयो सम सम जेरै ओ नै दाथ' मैथा बदि ओ लाव, बहल, जिंखा जोबोद मोजां मोजां ओंख्रि ओंखारबाय बा मोनबाय नङा बा ओ जेब्लानो गोसो जायो। अब्लानो बेफोर मैगंजों जानो थाखाय गुरहैजोबो आरो जोंनि गामि ओनसोलावथ' मैगं थाइगंनि जेनिबो आंखाल गैखायानो जाहैबाय।
दे बिदिब्ला गोबाव बाथ्रा रायलायबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ दे।
उम